नोंथां
दा नोंथाङा मा खालामगासिनो
आं न'आवनो जिरायना दंथ'यो नोंथां
दा नोंथांखौ नोंथांनि सायाव आङो मोनसे सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नों
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
दा जोङो बर'फोरनि बा गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां। दा बे जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंहा आइजोफोराथ' दख'ना दंखायो आरो
औ
जेनेबा हौवा माहारियाबो गामसा दंखायो दा बेफोर जेनेबा जोंनिया बे दख'ना गामसा बेफोरो थ' जों गोदोनिफ्रायनो जेन बाहायबोगासिनो दा जोंनि बे जेने बा मा होनो बेखौ दा जौगाफुनाय मुगायाव बे गाननाय जोमनाया जों औ गोदान मुगायाव बे गाननाय जोमनायफोरा माबायदि जेनेबा गोहोम खोलैदों ना गोहोम खोलैयाखै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ सानो। ओ नंगौ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो बे जों गाव निजा माने गाननाय जोमनाय दंखा यो नङा होमबा दा आइजो बा आइजो माहारिफ्रा जेरैबायदि दखना गानो।
औ दख'ना।
फ्रा
गामसा औ-औ
बेफोर जोंनि गावबा गावनि माने हारिनि हारिमुनि माने गाननाय जोमनाय सिनायथि आरो।
औ सिनायथि
आथिखालाव गोदान मुगानि बा गोदान मुगाजों माने गोरोबफानांगौ जानायलाय बा गोदान मुगाया गोदान मुगायाव बेफोर गाननाय जोमनायखौ एसे सोलायनाय नुनो मोन्दों बा गोहोम खोख्लैदों आरो। आं सानो जेरैबायदि ओ बेफोरबायदि दोरोङारि गाननाय जोमनाय फोरा जोंनिया एसे माने मानसिफोरखौ बा गोबाङानो माने गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनलिया माने एसे खम जानायखौ नुनो मोन दों आरो एसेबो सोला-सोलायनाय नुनो मोनदों माने गाव-गावनि हारिनि बेबायदि गाननाय जोमनायफोरखौ एसे खम नुदों आरो।
औ
गोबां गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' गोबां नाथाय गुबुन-गुबुन हादोरनि बा हारिनि माने बेफोरबायदि गाननाय जोमनायफ्रा एसे गोहोम गोख्लैदों आरो औ। ओ दा बुंनो थाङोब्ला औ बांसिनानो
औ बे जोंनिया बर' आइजोफोरा औ-औ।
फुजा फोरबोफोरावल'सो बेफोरबायदि गाननायखौ नुनो मोनो। बेफोरो एसे खम जाबाय माने फुजाफोरावबो फ्राय नु लिया गासिखौबो गाननाय नुङा खायफाया लसो गानो बेबा दि आं सानो माने नुदों आरो बेंखायनो आं सानो। बे जोंनि गाननाय जोमनायफोरा जुदि नों आंहा गानाब्ला
औ-औ-औ
गुबुन हारियाथ' फैना गानफैया गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय बा हारिमुखौ जों गावनो फोथांना लाखिनांगौब्ला जोङो गावनि गाननाय ड्रेसखौ थाखानाय-थाखानाय गाननाय जोमनायखौ जों गाननांगोन।
औ-औ
मानो होनबा आरो मोनसे मोजांबो नुयो इउनिफर्म बायदि बयबो जुदि रोखोमसे माने सेम माने एखे दख'ना गानब्ला बा गामसा बेफोरबायदि इउनिफर्म बायदि गानब्ला जोबोद मोजां नुयो। दा बेफोरबायदि गाननाय जोमनायखौ जोङो ओ बैसागो रंजानायफोराव गाननाय नुयो। आ औ खेराइ फुजा खेराइ फुजा बेफोराव औ गाननाय नुयो गामि ओनसोलफ्राव खायसे गामिफ्राव गानाबो खायसे गामिफ्राव मोनला इउनिफर्म बायदि मोन मोजां गानो आर'नाइ लागोन गामसा गोथां गानगोन गस ला गुफुर गानगोन मोजां नुयो आरो। हा बे फोरजों बेफोरनो जोंनि हारिनि सिनायथि बेखायनो गुबुन हादोरनि मानसिफ्रा फैबा बा गुबुन जायगानि फैबा जाहाथे फैनानै बिसोर मोजां मोनो बेखायनो जों गावनि गाननाय जोमनायखौनो लाखिथारनांगौ आरो। फोथांनानै दा जों नों आं गानब्लासो जों उननि जोंनि उन जोलैफोरासो फोराबो नांगोन दा बेखायनो औ जों फोरोंनांगोन लोंलांगोन बिसोरबो दा नाथाय आं बे टपिकआ जोबोद मोजां जादों माने सोलायनायखौ नुदों नालाय समाजाव एसेब्लाबो ओंखायनो बेखौ सावरायनांगौ दङ आरो बिबायदि बे बेलायाव गाननाय जोमनाय आरो माबायदि गानब्ला मोजां जागोन मानो होनबा गाननाय जोमनायानो गावनि सिनायथिबो जागोन मोजां गानब्लासो नोंखौ मोजां होनना सानगोन।
औ दा
बेफोरबायदि आरो
दख'नाफोरा एसे माने जेनेबा जों खस्थ' जायो आरोना। जेनेबा हान्थिनायफोराव जों एसे खस्थ' मोनो। औ गरमफोराव जेनेबा गरमाबबो एसे गोलाव बिदि गाननाय जायो। जायो नालाय ग'रमावबो खस्थ' मोनो आरो जों माने गोदोनि जुगनि फोरा खिन्थु गानोमोन दा जोंनि जुगजों लोगोसे जोंनिया सोलायबोबाय जोंनि देहायाबो सोलायबोबाय माने जों बै खस्थ'खौ जोङो लानो हालिया माने
हालिया आरो औ।
माने देहायाबो जोंनिया एसेबां स्ट्रंबो नंलिया जोंनिया जेनेबा गोराबो नोंला जानाय लोंनायफोरजोंनो जोंनिया सोलायबोबाय जों खस्थ' सहायनो हाया माने खस्थ' मोनो आरो जोंनियाफोर आरो जों बांसिन नानो जों गामि ओनसोलावथ' नुयोआनो गाननाय नाथाय बे सोहोर ओनसोलाव बेवहाय जों नुनोनो मोनलिया आरो गाननाय दख'नाखौ सोरबा सोरबा थ' गाननोनो रोंबावा माबायदि गानो
औ।
आरो गामि ओनसोलावबो दख'नानि सोलाय जोङो बे मा होनो मेख्ला बेखौथ'। गुबुन हारिनिफोराबोथ' गानो नालाय बे मेख्लाखौ बांसिन नुयो जोङो। दख'नाखौ नुलिया दख'नाखौ सोरबा सोरबा आरो गिदिरद्राय होननानै फिसा फिसा आइजोफोरा गाननो हाया माने थिखोनो हाया बा थेबनोबो खस्थ' जायो बिदि जायो आरो सुनायफोराबो खस्थ' जायो आरो बिदिनो नाथाय जों बिदि होननानैखि जों बाहायालासिनो थानाङा आरो सम जाबा जे जे जायगायाव जों गाननांगौ बे जायगायाव गाननांगौ जा गाननांगौ आरो अब्ला बिदिनो जों माने लाखिलांनो हागोन आरो। जेब्लायबो माने गानालासिनो जों जेनेबा बेखौ गानलांनोबो गोनांथि गैया जेनेबा जेब्लायबो आरो। जों अबावबा टाइमाव जों बेहाय बिदि गाननांगौ बैयाव बिदि गाननांगौ जों माने दख'नाखौ जेराव जों गाननांगौ बेवहाय जों गानबानो जों लाखिलांनो हायो आरो। नाथाय जोंनियावबो जेराव जों गानथाव बेवहायबो जोंनिया गाननो नुला आरो। गाननो मोनि गाननायखौ नुनो मोनलिया।
होनब्ला जोंनि औ गाननाय जोमनायखौ ओ गोदो गावनो दाना लायोमोन नङा होमबा नों थां? दा बे गाननाय जोमनायफोरखौ माने नोंथाङा जेन'बा गावनो दा ना लानाय माबायदि गाननाय जोमनायखौ दायोमोन बा दख'नाफोरखौ माबायदि दायोमोन एसे बुंना होनो हागोन नोंथां?
जोंनियाथ' दख'ना दख'नाखौ जोङो माने खायफाया माइदि होयोबा माइदि होआ बे फोरबायदि थायो आरोना दा जोङो दख'नाखौ नों गांबेसे दागोन बा मागोन बिनि सायाव जों खुन्दुंखौ लानाय जायो आरो। खुन्दुंखौ लानानै जों सोङो सोंनानै नोंनि दख'नाखौ गांबैसे लागोन बिनि सायाव सोंसिगोन जों सोंनानै बिनि उनावहाय जों नो नो खननायबो बिदि थायोना? बे नोखौ खनो जेब्ला बे नोआ खनखां जायो अब्ला जोङो बे दायो दानायाव जोङो आगरखौ आगरनि थाखाय जोङो एक्सट्रा माने सोंनोबो हायो बा जोङो सोङालासिनो एक्सट्रा ओरैनो आखाइजोंनो एरनोबो हायो आरो। बे आगरखौ जोङो
दा आगरनि बेलायाव मा मा आगर दोङोमोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
आंथ' आगरनि बेलायाव आं एसेबां मिथिया जाय आङो बै फारौ मेगन होननाय खौ बांसिन मिथिगौ आरो बेखौ आरो ओमफ्राय दस्राथ' मा मा बुङो मोनथिला माने आगरखौ नुयो नाथाय नामफोरखौ मिथिला आरो। फारौ मेगन ओमफ्राय मा होनो बेखौ दाउस्रि आइथिं ना मा
औ औ औ। खायसे बिबारफोरखौबो होनाय नुुदों।
बिबारबो थायो आरो बा माबा माबि नामबो थालायलाङो मिथिलाय लाङा दाग्राफोरा मिथिगौ आरो दा नाथाय जोंनिया दानिया दानाय जालिया जों मेचिननि
औ दायो औ औ। माने आथिखालाव माने समनि आंखाल नालाय थाब ओंखारनाय थाब खम समावनो गोबां बुस्थु ओंखारनाय बेखौसो नायो नङा होमबा औ अब्ला आरो नों थाङा बुंनो हागोन नामा जे जोंनि बे गाननाय जोमनाय माने गाननाय जोमनाय जों जों जुदि बर' माहारिनि जिथु बर' आइजोफ्रानो जुदि दानानै बा दिहुनो ब्ला बेफोर बुस्थुखौ माने आरो बिथिंनिफ्राय माने गाननाय जोमनाय फोर खौ दिहुननानै गोबां रांखावरि
औ औ खामायनो हायो औ खामायनो हायो औ हायो।
अब्ला बे बेबायदि खालामब्ला माने जों दानांगौ हानायमानि गावनो अ हानाय हानायमानि अब्ला
आखाइनि खरसाबो मोनो औ दा जेरै जों जोम ग्रा मोनसे बायनो थांबा जों मोनसेयावनो बाजौ रां गाहाम द'जौ रां गाहाम होनानै बायनो हायो बायनांगौ जायो नाथाय जों बे बाजौ दजौनि जों खुन्दुं मोनसे बायनानै जोङो गांब्रै गांबा जि दानो हायो।
औ।
बेनियाव आरो बेनियाव जों माने बेफोरखौनो जों आरो बाजौजोंबो बाजौ द'जियावनो फाननो हाफिनसिगोन अब्ला जोंहा लाब जासिगोन
लाबजासिनो गावबो गानबाय गावनो गावबो दानो गाननो थाखाय औ गावबो गाननो थाखाय मानो माने दाबायबो आरो
औ निजेबो मोनबायबो आरो फाननानैबो रांखावरि मोनसिनो बिदिनो जोंनि
बेबायदिनो औ
फोर बाहायनो रोंबा जोंबो माने रोंगौ आरोना बे मा होनो बेखौ फालांगि खालामो औ फालांगिफोरावबो जोङो जौगानो हायो औ। रां रुफायावबो नाथाय जोंनिया बेफोरखौ मावालासिनो थायो जों माने बेखार सानो आरो। जोंना मेसिनाव दानायानो मोजां साननानै बिदिनो बायो आरो। दानि आइजोफोरा बायो माने बेफोरखौ दानो दा जोंनिया दखनाबा दा नोंथांमोननि जेनेबा हौवा माहारियाबो गामसा गानोना बेखौबो जों नुनो मोनलिया खम जाबाय।
उम उम
फुजा फाथालफोरावबोथ जों नुखायानो
नुखायानो
औ बैसागो मागोफोरावलसो नुसै खमबानो जों नुखायानो बुंजायो। नुवानोमोन
औ
दा जोंनिया नोंथां रायज्लायै रायज्लायै समाबो जाबाय।
औ नोंथां
औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय ओ दे नोंथां दोनसै औ औ दे।